नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि बर' बिमाफोरनि माखासे जिउ खुंनाय राहा जेरै जोङो मा होनो दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानि बेफोरनि गेजेरजों जिउ खुंनायनि राहा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ नोंथाङा फोरमायदो दे
ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ न'खरखौहाय माबोरै खुंबोदोंमोन होनो बा बेफोरथ' गोबां गोहोम गोनां जेरैहाय गावनि फिसायखौहाय माखासे बिथिंजोंहाय खामानि मावनानै मदद खालामदों जेरै मख फिनानै जि दानानै आरोबाव मा एमफौ फिसिनानै बेबायदि गावनि नि न'खरखौहाय मा हौवाजों समान समानै मा फोथांबोनानै लाखिबोदों आरो दा जोंनि बर' आइजोफोराथ' गासिबो खामानियावनो आखा फाखाखा दा गिबियावनोों जोङो बर' आइजोफोरा ओ न'खरखौ फेदेर ओ फोथांनो थाखायहाय मा दाउ अमा बोरमा फियोमोन आरो दा दाउ अमाफोरखौहाय बिसोरो मा न'खराव जाहाथे माबा बा मोनसे रां खावरिनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय मा दाउ अमाखौ फिसियोमोन अमाफोरखौहाय बिदिनो खायफा खायफा बायनो हायाब्ला मा गुबुननिफ्राय मा आदि एबा बै जाया रां गोनां रांखावरि गोनां सुबुं बिसोरो मा बायनानै हरोमोन आरो बा बिसोरनिफ्राय बियो मा आदि हिसाबाव लाबोनानै मा फियोन आरो जाहाथे बेब फिसिनानैनो उनावहाय उनावहाय मा खाव आधा आधा खावबा खावबा मा बाहागो राननानै लानो हायो दा खायफा बायनो हानायफ्रा गावाबा गावनो फिसियो दा अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ'बो खालामनो गोनां जायो। आरो अमानि थाखाय आदारबो बानायनाय जेरै थास' हानानै रुनानै होनांगौ आरोबाव मा अमायाथ' मा गुन्दै जायो दा बे गुन्दैफोरखौबो गुन्दैफोरखौबो जोंनो नांगौ बेखौहाय जोङो माइ माइनिफ्राय मोनो खायफा खायफा बेबायदिनो माइ गायाब्ला आरो गुन्दैखौबो बायनो गोनां जायो गावब गाव न'खराव गुन्दै थायोब्लाथ' बायनांला आरोबाव मा होनो बे गुन्दैजोंहाय थास'जों लगायनानैहाय मा अमानो जाहोनाय जायो आरो दा ओ खायफा खायफा न'र न'खाराव बेबायदिनो जौ संनायजों मा जौ संनायनिफ्राय मोननाय बे अफ्रिया बेखौबो होन नैहाय स ओ अमानो होनाय जायो आरो दा अमाफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रांफोर मोननो हायो बेजोंनो न'खरखौबो जोङो फोथांनो हायो फिसा फि फिसौखौ फोरोंनायावबो बे मोननाय रांजोंनो जोङो मा फोरोंनो हायो आरो दा बेयावनो बां गावनि गाव-गाव हौवाफोरखौबो मा मदद खालामनो हायो बेबायदि फिसिनायनि गेजेरजोंबो जों सा साफ्रोमबो ओ बर' आइजोफोरानो जाहाथे न'आवहाय जेबो साख्रि बाख्रि फ्रि गैया होननानै ओरैनो थायालासे मा जोङो बे दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो मा न'खर खांनो हायो आरो दा गासिबो साफ्रोमबो आइजोफोराबो बेबायदि समान समानै ओ मावफाला ब्ला जोंनिबा समाजा दावगागोन न'खरफोरा जौगागोन आरो आरो बेल' नङा जोङो मा होनोम ओ बिनि अनगायैबो जोङो जि दानानैबो जोङो न'खरखौहाय खांनो हायो जेरै गोबां जि गामसाफोर दख'ना जोमग्रा फालि बेफोरखौ जों दानो हायो दानि दिनावथ' बर' आइजोनि दख'ना दानायफोरा गोबां बेसेन गोसा जा गालांनो हमबाय ओ जोंनि बर आइजोफोर दनाय लिरनाय दानाय दख'नाया मा गुबुन हारिफोरनि बै मेसिनाव दानाय दख'नाफोरनिफ्रायबो मा जोबोद मोजांसिन आरो साबसिन बेसोरजों रुजु जाया दा मेसिनजोंबो जोङो गोबां दख'नाफोरखौ दानो हायो मानोना जोंनि ओ गाननो थाखाय जोंनो नांगौआबो बांबाय। जे-जे बेनिखायनो मा मेसिनजोंबो दानो नांगौ आरो। जोंनि बर' बा आइजोफोरनि ओ आखाइजों बे थादाव दानाया थोस्लाबला आरो। बेनिखायनो जों मा मेसिन देरुनबाय बेजों गोबां दख'नाफोरखौहाय देरुननो हाबाय। दा बेफोर मेसिनजों दानाय दखनाया मा जों बर' आइजोनि दानाय थादाव आखाइजों दानायनिफ्राय मा ओ गोबां फारागखौ नुनो मोनोआरो। दा बेजोंबो जोंनि आइजोफोरा जिउ न'खरखौ खांनो हायो। दख'ना दानो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा नांगोन जोंनो खुन्दुं नांगोन आरो बे खुन्दुंखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै मोनगोन। बेनिफ्राय आरोबाव मा मा होनोमोनलाय जोङो खुन्दुंखौ बायखांनानै मा न'आवहायनो ओ सोंनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो जिखौ दानो थाखाय मा नांगोन साल खुन्था नांगोन थार्द नांगोन गान्दै नांगोन बेबायदि गासैबो मा ओ जि दानायाव नांगौ जानाय आइजें आइलाफोरानो मा मोनफ्रबो न'रावनो गोदो-गोदाय बांसिन थानायखौ नुनो मोन मोन आरो मोनोमोन मानो होनोबा गोदोनि बर' आइजोफोराथ' बांसिन बेबायदि गावनो गाव दानानै लानानै गानोमोन आरो। आरोबाव बेल' नङा ओ बेफोरबायदिनो एम्फौ फिसिनायफोरजोंबो बर' आइजोफोरा मा खालामनो हायो न'खरखौहाय खांनो हायो।जेरै- ओ एम्फौखौहाय माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो एम्फौखौहाय जोङो मोनसे सिखिरिनिफ्राय मोनो बियो बिदै बेयो बि सिक्रिनिफ्रायनो बिदैनिफ्राय मा जागोन ओ मोनसे एम्फौ सोमजिगोन आरो बे एम्फौखौ जोङो मा ओ गोरलैनिफ्रायनो फिसियै फिसियै मा एम्फौनो जोङो मा होना होयो इन्दिनि बिलाइखौ होयो आरो। बे इन्दिनि बिलाइफोरखौहाय जोङो बबेबा-बबेबा जायगायाव बारा नुनो मोना आरो बबेबा जायगाफ्राव गोबां थायो आरो। दा ओ जोङो इन्दि बिलाइफोरखौबो लायनांगौ जायो गुबुननि न'खर न'खर थांनानैबो ओ बे इन्दि बिलाइखौ जोङो लानानै फैयो बेजोंबा एम्फौनो जोङो इन्दि बिलाइखौ जाहोयो। दा एम्फौ वाबो लासै लासै देरै देरै मा जालांगोन ओ बिसोरो मा मोनसे फिथोबो दोबो फिथोब थोबोना दा फिथोब थोबनानै आरोबाव मा ओ बे फिथोबखौ उनावहाय जिरनानै मा एम्फौ मोननो हायो आरो दा बेखौबो एम्फौखौबो फाननो हायो आरो बे एम्फौ फिथोबखौ बो फाननो हायोना। बेबायदिनो आरो दा नोंथाङाबो बेनि बागै फंनैसो बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां थारैनो जेन'बा ओ जोङो आथिखालाव जोङो जि गावबा गावनि जिउ राहाखौ नागिरनो थाखाय जोङो मा हौवाफो रल' नंपङा हिनजावफोराबो जोङ गोबां मा होनना बुङो साख्रि बाख्रि होसोनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होनबा। माने दा जोङो ओ बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबोथ' साख्रि बाख्रि मोनजोबननो हाया नङा होनबा नोंथां आरो जों मोनसे खोथाया बे जोङो मोनसे न'खरखौ मोजाङै जौगाहोनोबा जोङो हौवाफोरनिल' बिफाव थायो बे नङा हिनजावफोरनिबो गाहाय बिफाव थायो। जे बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो मा होनना नोङो माखासे दाउ अमा फिसिनाय आरो बेबायदिनो ओ न'आव जि दानाय सोंनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावोबा निसय माने मा जोंनि न'रा एसेबाब जौगा बोसिनगोन आरो जेरै दं बेनिफ्राय नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव ओ बुंनो थाङोबा जोङो माखासे ओ खामानिफोर औ ओ माखासे दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबांं ला मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो माखासे ओ उदां उदां थानाय बेबायदि जोङो नुबोबाय थानो मोनदों। आरो बेनि अनगायै जोङो फारागखौ नुनो मोनो जे जोंङो गोदो गोदाय जेनोखि जोंङो खस्थ' खालामोमोन बेनिफ्राय जोंङो ओमफ्राय बेसेबां खस्थ' खालामनो हाला बेखौ जोंङो नुनो मोनो बेफोर गासैबो जाहैबाय सर' ना सर'नि थाखायनो जादों बेबायदिनो सोरबा सासे सुबुङा उदाङै थादावब्ला बेखौ नुनानै गुबुन सासेयलो सोलोंङो थिग बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंङो सोरबा सासे सुबुङा ओ बेफोरबायदिनो माखासे मोजां मोजां हाबा माव मावदावोबा बे बेखौ नुनानै गुबुनफोराबो उन संगोन आरो बेखौनो जोंङो बिदिन्थि होनानै बुंनो हायो जेन' जोंङो सासे मानसिया जुदि दाउ अमा फिसिनानै गोबां रां आरजिनाय नुयोबा नितसय बे न'सुंसेनि मानसिफोराबो बेबायदिनो सोलोंगोन बिथांबायदिनो नङा होमबा नोंथां। ओं थारैनो आरो बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव बुंनो हायो जोंङो अमा फिसिनाय बा दाउ फिसिनाय बेनिफ्राय जोंङो मोजां रोखोमै आबाद लायोबा जोंङो गोबांथार रां रांखावरि आरजिनो हायो आरोखि जेरैहाय जोंङो ओ अमानि अमा मानैसो बा माथामसो फिसियोबानो जोंङो जेनेबा बा गोबांखौ हायाब्लाबो जों बेफोरबायदि फियोब्ला जोंङो एसेबाबो नख न'खरनि रांखावरि बा न'खरनि जोंहा जौगानाय बेयाव जोंङो एबसेबाबो हेफाजाब होनो हायो आरो। जेन'बा ओ बेबायदिनो ओ दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय जोंङो अमाफोरखौ जोंङो एसेबां मान एथ' खस्थ' नङा ना जेन'बा मोसौ बोरमाफोरखौबो जोंङो फिसिनो हायो आरो अमानि होननानै अमा होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ जोंथ' खायफा-खायफा न'खराव जोंङो जौ संनानै फाननायबो नुनो मोनो बैफोरबायदि न'खराव अमा फिसिनो जोबोद गोरलैसिन जायो आरो जेरैहाय बे जौ संनायनि अफ्रि बेफोरनो माया जानानै थांनानै थानो हायो नालाय जोंङो बेखौनो होबाय थानो हायो आरो आदार हिसाबै आरो आथिखालावथ' जोंङो गोबां बाजारफोरावनो जों दाना दाना बा अमानि आदार बेफोरखौ जोंङो मोननो हासै नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंङो बेफोरनि गेजेरजों आरो गुन्दैफोरनि गेजेरजों जोंङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो आरो जोंङो बुंनो हायो बुंनो थाङोबा जोंङो आथिखालाव ओरैबायदि जालांनायखौ नुनो मोनबाय गोदोनि समाव जोंङो गंफ्रोमबो न'खराव जोंङो जि दानायखौ नुयोमोन ओ मानो होननानै बुङोब्ला दा जोंङो बिसोरो गावसिनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे गावसिनि गोनांथिखौ गावसोरनो सुफुंनानै लायोमोन आरो बेयाव जेबो खरसा गारनांगौनि बा गोबां खरसा गारनांगौ बेबायदि नामोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों बेबायदि गाव-गाव दा मने गाननो नागारैनो बेबायदिनो गोबां रांनि जोंहा ओ मा होनो गुबुन-गुबुन ओ माखासे मेसिनफोरजों दानाय जोंङो दख'नाफोरखौसो गाननाय नुनो मोनदों आरो आइजो माहारिनि बेलायाव आरो बेबायदिनो जोंङो जोंङो नुनो मोनो जे गोदो गोदायनि बायदि खस्थ' खालामनायमोनब्ला बेफोरबायदि रांखावरि फोराबो ओ बेखाराव बाहाय जानाय नङामोन आरो मा होननानै बुङो आथिखालावथ' जोंङो मिथिनो मोनो बा फ्राय जोंहा गानग्रा जोमग्रा बा दख'नाफोरखौनो जा जोंङो मेसिनजों हुननाय नुनो मोन बिनि गोबांथार दिहुननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बिनि गोनांथियाबो बांसिन। जादों मानो बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंङो ओ साफ्रोमबो मानसिफोरानो जोंङोनि जि दानाय हाबाफारिखौ बा जि दानाय खामानिखौ रावबो सोलों गैया आरो ओ बेबायदिनो रावबो दालिया बेबायदि जाबाय आरो गोदो गोदाय जोंङो नुनो मोनोमोन दरसे गामियाव बा गंफ्रोम न'खरावनो जोंङो जि दानाय नुनो मोनोमोन। अब्ला साफ्रोमबोआनो बेबायदिनो गोबांथार जि दिहुननो हायोबा जेनेबा गोबां नङाबाबो एसे ए एसेब्लाबो गोबांथार जि जागौमोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव नाथाय बिनि सोलायै जों नुनो मोनबाय जि दानाया गैला नालाय आरो जोंङो दिहुनथाइयाबो खमायलांबाय दिहुनथाइया खमायलांनायजों लोगोसे जोंहा गोनांथियाबो बांलांबाय बेनि जाहोनाव जोंहा माखासे गुबुन हारिनि बा गुबुन जायगानि मानसिफोरासो जोंहा मा जोंनि बे गानग्रा जोमग्रा जिफोरनि ओ डिजाइनफोरखौ कपि खालामनानै बेबायदिनो बिजनेसाव लांबाय आरोखि बेबायदिनो। गावसिनि जों मा होनो थांना थानायनि राहाखौ फोजौहैबाय आरो बिनि सोलायै जोंङो जों गावनो गाव दिहुननो हानायमोनब्ला जोङो गावनो गावनो जौगालांगौमोन नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो आरोबाव मख'नो हायो। हाबावो जोङो जेन'। एमफौ फिसिनाय ना एमफौ फिसिनायजोंबो जोङो मा गावबा गावनि जिउखौ थांना थानाय राहाखौ जोङो दिहुननो हायो आरो जेरैहाय बेयाव जोङो माखासे एमफौ फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो एमफौनो माखासे बिलाइ बा गोथां बिलाइफोरखौ नांगौ बेनि गेजेरावबो जोंहा माखासे सायख'जानाय बिलाइफोरा साबसिन जायो आरो जेरैहाय जोङो इन्दि-इन्दि बिलाइ। आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो ओ इन्दि बिलाइ बायदिसिनाफोर थोस्लाबाबा। जोङो गाम्बारि बिलाइ ना बेफोरखौबो होनाय नुयो आरो बेबायदिनो जोङो आरो गुबुन गुबुन माखासे लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौ जोङो होनाय नुनो मोनो बेयावबो जों। जोंहा इसेबां मानि खस्थ' जाया नाथाय बेनिफ्राय मोनसे मोजांसिन सुबिदायानो जाहैबाय जोंनि गोदोना एमफौ। दिहुननानै गावनो गावनि जा बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जि दानानै गानोमोन आरो ना। नाथाय जों बेखौ दा नुनो मोनलिया बेनोसै आरो नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे। दानाय लुनाय बा माखासे अमा फिसिनाय बेनि सोमोन्दै। मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन थों।